औ हेलौ खोनादों दे आं
अ ओ आं नोंनाव मोननैसो सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांङा फिननाय होनो हागोन ना
औ जागोन
अ जों दा सावरायगोन जानाय ओ लोंनायनि बागै
औ जानाय लोंनाय आयदानि सायाव
अ जानाय - लोंनाय आयदानि सायाव अ गिबियावनो आं नोंथांखौ सोंगोन नोंथांङा फिननायखौ होनो हागोन ना
औ थारैनो नोंथां सो
ओ नोंसोरनि गामियाव ओरैनो जानाय - लोंनाया माबायदि सोलियो बेखौ ससे फोरमायनो हागोन नोंथां
जानाय - लोंनाय
औ जानाय - लोंनाय
ओ गामिफोरावथ' जानाय - लोंनाया बिदिनो आबाद मावनानै जाग्रा गोजा नालाय जा आबाद मावना मोनो बेफोरखौनो जायो बिदि एसेबां माने माबा जाया आरो जेनेबा बा जोङो माइ आबाद मावो ओंखामखौनो जानाय जायो आरो बांसिन बेसो बिथांमोना फुंनि समाव आरो जा हरनि स मावानो जा बेफोरबायदि ओंखामखौनो जानाय जायो जोंनि जायगाथिं बे बेफोरबायदा गम आबाद मावनायबो जाया नालाय ओंखायनो बिदि रुटि आरारिखौ जायानो आरो जाफ्रामखायानो आरो जायगानि मानसि
औ औ औ
औ
औ गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां अ नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बबे मोनसे फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो?
औ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुङोब्ला दङ गोबां मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ इनिफ्राय आंथ ओ माने जिखिनि मोनजाबाय बेखिनि गेजेराव आं आङो साबसिन होनोब्ला बै आनारस फिथाइ खौ जोबोद मोजां मोनो आरो आनारस फिथाइखौ जानो मोजां मोनो बेनिफ्राय आरो सुमफ्रामखौबो मोजां मोनो नालेंखर मोजां मोनो ओ बाकि थ सरासनस्रा बेखिनियानोसै आरो ओ नोंथाङा फोरमायजागोन नोंथाङा माखौ जानो मोजां मोनो?
ओ ओ आङो ना आङो ओ माबा थाइजौ फिथाइखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो ओ जोंनि खाथि खाला गामि ओनसोलाव खानथाल थाइजौ बेफोरनो बांसिन जायो आरो थाइजौ फिथाइ बांसिन जायो आरो जोंनि गामियाव आरो थाइजौखौ आङो जोबद मोजां मोनो जानानै
उम
अ
जोबोद मोजां बेनिफ्राय नोंथांमोन हा ओ थाइजौखौ माबायदियै जायो जेनेबा फिथाइखौल जायोना जेनेबा फिथाइफोरखौ ओंख्रिबो जायो ना आसार आरि बानायना दोनो?
औ आङो थाइजौखो आ खाजि हानानानै जानो जोबोर मोजां मोनो आ बिखौ ओ बिफांनिफ्राय औ बुस्रिनानै अ दैयाव सुनानै बेखौ बिगुरखौ जिरनानै ओ सेखादो बेखौ हानानै ओ फानलौ संख्रि गासिबो नांगौ जानाय मुवाखौ लगायनानै बेखौ मोजाङै गोथावै जानाय जायो आरो खाजि
जोबोद मोजां जायो
गुबुन मोनसे सोंथिखौ नोंथांनाव सोंनि ओमफ्राय फिननायखौ हो औ ओ नोंथाङा अनला खारैखौ माबायदियै सं संना जायो बेखौ ससे बुंनो हागोनना नोंथां?
अनला खारैखौथ' जोंथ' जोङो सरासनस्रा बिदि जेरै आगोल जादों बिदिनो जायो जेनेबा बेनि थाखाय गुन्दैखौ नांगौ जायोना लाय माइरंनि गुन्दै खालामना लानाय जायो जायखौ जों एसे सोमना बेनिफ्राय आरो गुन्दै खालामनानै ओ लायो दै ओ फुदुंनायाव जेब्ला दैया गुदु गुदुं जायो गोदौनाय बे समाव गारनानै होनाय जायो एरनांगौ जायो अब्लानियासो मोजाङै
औ औ
गोदौगोन बेनिफ्राय बेखौ खारै खारैजोंनो बांसिन जानाय जायो जों फोर खारै होनांगौ जायो बेनिफ्राय ओमफ्राय आरो बेवहाय बेदरफोर होजायो आरो नाजोंबो मोजां जायो आरो बिदि लकेल दाउ बा ब्रयलार दाउजों मोजां जायो आरो बिदि
ओ गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां
दे सोंजागोन
नोंथाङा ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव बबे मोनसे मैगंखौ बांसिन गोथाव मोनो? ससे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन मैगं थाइगंनि बेलायाव माबे मैगंखौ मोजां मोनो होनोब्लाथ' आङो गोथां मैगंफोरखौबो आङो जानो मोजां मोनसोयो जेनेबा बिदि बे गोजां बोथोर समाव लाइ लाफा बेखौ ओरैनो एवना जानो मोजां मोनो आरो दिंखिया जानो मोजां मोनसै ओमफ्राय दिंखिया बिलाइ थायो गामिफोराव गोरलै बेखौ जानो मोजां जानाय मैगं बै मा होनो बे बे मैखुनखौबो मोजां मोनसोयो मोनो नोंथाङालाय माखौ मोजां मोनो?
आङो मैगं थाइगंनि बेलायाव आङो लाइ मैगंखौ जोबोद मोजां मोनो आरो माने ओं
लाइ मैगंखौ मफ
अ नोंथाङा मैखुन जानानै गोथाव मोनो होनदोंसै औ बे मैखुन मैखुन मैगंखौ माबायदियै संनानै जायो नोंथाङा ससे फोरमायनो हागोन ना?
औ आं हागोन बेवहाय मैखुनखौथ' जेनेबा लानानै फैबाय जोङो एनिफ्रायबो मोनो बेनिफ्राय बेखौ खौ जोङो बोखारनानै लानांगौ जायो आरो हानिफ्रायसो जायो नालाय बेवहाय खायसे जेनेबा हानाङो गाज्रि जायो ओमफ्राय सानि बिगुराव खायसे थायो जाय माने एसे मैला बेखौ माने जिरनानै लानाय जायो आरो एसे एसे हाख'नानै लानाय जायो ओमफ्राय बिजिरनांगोन जागोन बिजिरनानै दैैयाव एसे सोमना दोननांगौ दैयाव एसे सोमना दोननानै नेै बेखौ जोङो आंथ' बांसिन एवनानैसो जायो आरोना थावजों थावजों एवनानै जायो यिनिफ्राय थावजों एवनानै जानायाव बिदिनो खायफा बिलाइफोर होजागोन मैथा बिलाइफोर फोर होजागोन बा बिदि जाबा गोखै फिथाइ बेफोरखौबो होजायो गोथाव जायो आरो आंथ' मोजां थार मोनो आरो
औ
नोंथाङा मा मैगं मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो जेनेबा
आङो आङो लाइ मैगंखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो आं बेखिनिआनो लाइ मैगंखौ जोङो गियावनो सुना लानानै बेखौ हाफ्लेयनानै अरदाब सारायखौ जानो आरो सारायाव बे मैगंखौ हैयैनि सिगां थाव एसे होनानै थावखौ गुदुं गुदुं खालामनानै मैगंखौ होनानै बा बेखौ दसे एर दसे एरखांना बेयाव संख्रै माखासे होनानै माखासे बुस्थु बेयाव होनोगोनांखौ होनानै दै एसे होनानै बेखौ खोबो आरो खोबनानै मोननोसो खमाव बेखौ साखिबाय साखिनानै जाजोबा बेखौ खांनानै जानाय जायो आरो ओंखामफोरदो
ओमफ्राय नोंथाङा मैगं गोजा बांसिन जानाय जायो ना बेदरफोरजोंबो जानाय जायोलाय मैगंखौ
लाइ मैगंखौथ' आङो ओ मैगं गोजायैनो जानाय जायो ओ बेखौ रोसि बानायनानै
आं आरो बिदि लाइ मैगंखौ बिदिबो मोजां मोनो आरो जेनेबा एवनानै जा जानो थांआ बुंनाय बायदियै बेनिफ्राय आरो ना फोरजोंबो जा जानो ना फोरजों होनोब्ला बांसिनै बै ना खावै
औ-औ
आरो फिथिग्रि ना बेफोरजों माने लाइ मैगंआ गो गोथावसिन जायो बेबदि मोनो आरो आङो
औ गुबुन मोनसे सोंथि नोंथां आ नों नोंथाङा बेदरनि बेलायाव माबे मोनसे बेदरखौ जानानै गोथावसिन मोनो आरो बेखौ माबोरै संनानै गोथावसिन खालामनो नोंथाङा जायो बेखौ फोरमायनो हागोनना?
अ थारैनो बेदरनि बेलायाव बुङोबा अमा बेदरखौ बांसिन मोजां मोनो आं जानो बेदरफोरनि बेलायाव दाउमा बेदरखौथ' बायदिसिना रोखोमै जों जानो हायो।
औ
साबसिनै मोजां मोननाय होनब्लाथ' आङो अमा बेदरखौ बे अराव सावना जानायखौ खौनो मोजांसिन मोनो आरो आं बेनि थाखाय जोङो गिबियाव अमाखौ बेदर लाबबाय सुना सुनानै लाबाय दै जों आरामसे बेनिफ्राय ओ रू गारो आरो ए जों रुगारनो हायो खायफाबा रुगाराबो ओमफाय बेखौ थाव गुदुङाव होनानै इसे एवफ्रामग्रोनानै ला नांगोन सागोन बेनि उनाव बेखौ बोखां नानै ओ सु दि जेनेबा अराव सावना जानोबा बेखौ जोङो अ मा होनो माबा मोनसे दुरुंफोर दुरुंमाने बि बिदिनो ओ गनफोराव सोनानै लानानै बा गुजिफोराव सोराबा थायो सोराबा थाया खावनानै जानो हायो आरो बादै गोथाव जायो आरो फानलु संख्रि बा बिदि ओ पियास आरि होनानै आरो ओरैनो अमा बेदरखौ आरोबाव आङो आलु फोरजों बेनिफाय मोनसे बिलाइ थायो गोलाव गोलाव हग्रााबिलाय मोदोमो आरो बियो नामखौ फाय मा होनो इसे सुगोनां ओम मोजां मोजां मोनो आरो बेजों आलु आरो बेिजों एवना जानो खोब मोजां बेनोसै नोंथाङा माबायदि जायो अमा बेदरखौ
ओ अमा बेदरखौ ना ओ अमा बेदरखौथ' आंबो बिदिनो माबा फ्राय बानायनानै जायो आरो जेरै ओ अमा बेदरखौ ओ सुुनानै लाबाय ओ बिनि उनाव सारायखौ अराव जानबाय जाननानै सारायाव थाव एसे होबाय थावखौ गुदुं खालामनानै अमा बेदरखौ होबाय अमा बेदरखौ होखांनानै दसे बेखौ गारबाजों एरनानानै बाहाय खाम खालामनानै बाहाय खामहोनानै बेयाव माखासे संख्रि मस्ला ओ हालदै बिदि होनानै ओ होखांनानै दसे एरनानै दै होयो आरो दै होखांनानै बेखौ माबाजों खोबना दोनो खोबनानै दैखौ रानहोखांनानै ओ संख्रि साखि फिनानै बेखौ मोनबा बेखौ खांनाय जायो आरो खांना बिदिनो फ्राय बानायनानै जायो आरो आं
जोबोद मोजां दं नोंथां जोंना तपिगा समा जाबाय नामा नायलाय
हेलौ
हेलौ
औ हेल'
अब्लाथ' तपिगखौ फोजोबनो सानबाय औ दे
औ नोंथांजों ओ बिदि सावरायलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथों